औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथांनिसिम फुंबिलिनि गोजोननाय हामबाय-हामबाय होननाय जासि हरग्रोयो।
औ नोंथांनिसिमबो हामलायथि जाासि हरग्रोनाय थाबा औ ओ नोंथांनियाव आङो मोननैसो बाथ्रा मोनथिनो लुगैदोंमोन आबहावानि सायाव ओ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोङो आबहावा होनबा मिथियो बेबायदिनो दंफां लाइफां, दाउसेन दाउला, जिब जुदनाद बेबायदिनो गासैगोखौबो जोङो आबहावा बुङोबा जोङो मिथियो बेबायदिनो जेरै
औ
जोंनि थाखै बेबायदिनो मानसिनि थाखैबो आबहावा बेबायदिनो जोबोर गोनां थि बेबायदिनो मानसिनि बेफोरबायदि हां लान नाय अक्सिजेन हांलानाय बेफोरावबो आबहावाया जोंनि थाखै हेफाजाब खालामो मो बिनि थाखैनो जों जोंनि थाखै बेबायदिनो दंफां लाइफां बेफोरबायदि थानाया आरो गायनांगौआ जोबोद जोंनि थाखाय गोनांथिं। बेबायदिनो जोङो बिदिनो दंफां लाइफां थाबासो जोङो बेबायदिनो जोङो बारफोर आबहावाफ्रा मोजां जायो। नाथाय जों मानसिफोरा बेबायदिनो जोंनि उदैनि थाखो बेबायदिनो आदारनि थाखै गोबां दंफां लाइफांफोरखौ दाननानै बेबायदिनो आबादफोर मावो खेथिफोर खालामो बिनि थाखै जोंनि दंफां लाइ फांफ्रा बेबायदिनो जोबलांनो हमबाय आरो जोङो गायफिननायावहाय एसे गोब्राब जायो बेबायदिनो जोङो गायफिननो हायि जायो आरो बेबायदिनो जोङो दाउसेन दाउला फोरखौबो गावनानै जायो बेबायदिनो बिनि था खैनो दाउसेन दाउलाफ्राबो जोबस्रांलांबाय। बिनि थाखैनो जोङो दंफां लाइफांफोरखौ गायनो गोनां बेबायदिनो गायनो नांगौ आरो दाउसेन दाउलाफोरखौ खौबो जोङो अननो नांगौ बेबायदिनो गावलाबायनो नाङा ना थाय मानसिफोरा बेबायदिनो
खुगानि थाखाय उदैनि थाखाय बेबायदिनो लुबैनानै जोङो दाउफोरखौबो गावना जानाय जायो। बिनि थाखायनो जोङो अननो रोंनांगोन नाथाय दिनै दाउसेन दाउला जोबलांनायनि थाखायनो जेरै माइफोरावबो बेबायदि दिनो एम्फौफोर जा नानै सोबनानै बेबायदिनो माइफोराबो। खम मोननो हायो बि फोरनि थाखायबो दाउसिन दाउलाखौ नांगौ बे दाउ सिन दाउला थाबासो बेबायदिनो माइनि एम्फौ गोफौफोरखौ आरो खमायलां। गोन बिनि थाखायनो जोङो आबहावाखौ बेबाय दिनो गोगोमै लाखिनो आरो मोजाङै ला खिनोबा जोङो बेफोरबायदि खामानिफोर खौ मावनांगौ आरो नोंथाङाबो आबहावानि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना सुंद'यै
औ औ नोंथां नोंथां फोरानो आबहावाफोरखौ रैखा खालामनांगोन। औ नोंथां खोनादों नोंथाङा आंनिखौ खोनादों दा।
औ दासो खोनाबाय दहाय बारा खोनायाखैमोन नेटनि प्रब्लेम जादोंमोन दा।
औ औ नोंथां ओ जों आबहावाखौ जों सुबुं माहारियानो फोथांनानै लाखिनांगोन मानो होनब्ला आबहावा जों थायो। ब्लासो। जों अक्सिजेन मोनगोन जों हांलायाव जोङो हेफाजाब मोनगोन आबहावा जुदि जोङो बिफां लाइफांफोरखौ जों दानफायोब्ला जोङो अक्सिजेन लानायाव गोब्राब जागोन, बा अक्सिजेनखौ जों मोननाय नङा, जों मा बिदिनो जोबस्रांगोन। बिदिनो जों सुबुं माहारिफोरा जोङो ओ मिथिंगायाव थानाय जिब जोंना दंफां लाइफां गासैखौबो जों रैखा खालामनानै लाखिनांगोन। दं बेखौ जुदि जिब जुनार थायोब्ला दावउमा दाउसा थायोब्लासो, जोंनि ओ एम्फौ एनलाफोरखौ जों नि माइ, जोंनि खनलाफोरखौ बिसोरो ओ जानानै जोंखौ रैखा खालामगोन बा जोंनि आबादखौ आबाद फोथारखौ रै खा खालामगोन नोंथां। बिदिनो जोङो जों जुदि दाउमा दाउसाखौ जों जुदि गावथारनानै जायोब्ला, जों जु हमनानै जुदि बिसोरखौ फोजोब थाङोब्ला, जों मालाबाबो बिसोरो जोंखौ हेफाजाब होनाय नङा। मानो होनबा मारै बिसोरो बिसोरो जदि जोंनि आबादाव थानाय जों एम्फौ एनलाफोरखौ जायाब्ला जोङो मालाबाबो मोजाङै आबाद मोननो हानाय नङा आरो। जों नंगौ जोङो मुलि बाहायनानै जोङो बेफोरखौ जों फोजोबस्रांनो हायो नाथाय जोङो बेफोरो मुलि फोरा जोंनि थाखाय बिस जागोन। मानो बुङोब्ला जों बे मुलिखौनो जों गावनि आखाइ जों बाहायनानै जोंनो जाफिनोब्ला, जोङो बायदिसिना गेदेर गेदेर बेरामफोर जानो हागौ। जाय बे ओ बेरामफोरखौ जोङो फाहामनायाव ओ जोबोर रां रुफा खरसा जागोन। बिदिनो जों बेराम खौ फाहामनो हायाबो जानो हागौ जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ। मानो बुंब्ला बिफां लाइफां थाब्लासो जोङो जोंनि आबहावाया मोजां थागोन। अखा हानाय बोथोराव अखा हागोन, सान्दुं गोसायाव जोङो बे ओ बिफांनि सिङावनो जोङो दसे सम जिरायनानै जोङो ओ गोजोननाय लानो हागोन, बिदिनो गरम समाव बिदिनो ओ जोमैयाबो थाब थागोन, अखायाबो जोंना जोबजोब हागोन जोंनि फोथारा मोजां जागोन, आबाद फोथारफोरा, बेनि जोङो दंफां दाननायनि सोलाय जों जुदि फांसे दंफां खौ जों दाननो थाङोब्ला, बेनि सोलाय जोङो ओ फांबा बा दस दाल जोङो दंफांखौ जों गायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां। बे दंफांफोरा फांसे दाननायनि सोलाय जों जुदि बेफोर गायनो हायोब्ला बे बिफांफोरा जोंनो ओ ओ बेखौ अक्सिजेन होगोन लोगोसेनो जोंनि बार मणडलखौबो जोंनि जिब मणडल बायदिखौबो जोङो ओ मोजाङै लाखिगोन आरो। बिदिनो बार जोंनो अक्सिजेन थागोन, बिदिनो जोङो बिफांफोरखौ जों जुदि सारि सारि गायोब्ला जों नुनायाबो मोजां नुयो जोंनि लामा गफाफोराव बा जोंनि बारि बागानफोराव जोङो जुदि दंफांखौ जों सारि लायोब्ला जों नुनायाबो मोजां नुयो, अक्सिजेनबो होबाय थागोन, बिदिनो जों गरम समाव जोङो बे साया सायखुङाव जोंखौ रुनानै जोङो बेफोरनिफ्राय मोजाङैनो मा होनो बिखौ जोङो साया मोनबाय थागोन आरो नोंथां‌ बेनिफ्राय जों खायसे खायसेफोरा, दंफांफोर खौ गायो बिदिनो खायसे खायसे बेफोरखौ बेफार फालांगिनि थाखायबो गायो जाय बेफार फोरो फोरा बेफोरखौ जाय बिफांफोरा दामि दामि जेरै लाल सन्दन बगा सन्दन बिदिनो बायदिसिना गाम्बारि ओ ओ फाख्रि दंफां गायनाय जायो जाम बिफां फोरखौ बेफोरो दंफांफोरा जोबोद दाम गोसा बेफोरखौ गायनानैबो जोङो फोरखौ जों सोंखांनो हायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो खायसे दंफां जों नुबावनो हायो जेरै जोङो नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ नोंथांमोननिथिंबो गायनो हागौ बेफोरखौ जेरै लबर दंफां होननायखौ नुनो मोनो। ओ बेफोर लबर दंफांफोरखौ जोङो ओ बे दंफाङाथ' जोंखौ जेबो माबा खालामा हेंथा होआ आरो जों बेफोरखौ जों दान बायनोबो नाङा आरो बेनिखौ जोङो हाख्ला हाख्लासो जों दिहुननाय जायो। बे दंफाङा गावखौ दानाबालासिनो जों होबाय बे थायो लोगोसे बे दंफाङा जोंनो अराय सम जोंनो बारमणडलाव अक्सिजेन होबाय थायो आरो नोंथां। बेफोरखौ जोंदि गायोब्ला जों ससेनबो मोनबाय थागोन लोगोसेनो जोङो बे दंफांखौ जों जि आथा मोनो बे आथाखौ जों न'आव लाना थांनानै ओ मेचिनाव हेबनानै जों सान्दुंआव फोराननाय जायो बेनिफ्राय जों बेखौ फाननाय जायो बे फाननानै जोङो गोबां रां मोननो हायो आरो। नोंथां बेफोरबायदिनो जों दंफांखौ गायोब्ला मुलाम्फा मोननायजों लोगोसे अक्सिजेनबो मोन औ
हेल' नोंथां
औ नोंथांआ
औ बारा खोनायाखैमोन दासो खोनाबाय। औ औ नंगौ नोंथां गासैबो। औ नंगौ नोंथां बुंनाया गासिबो सैथो। नंगौआनो बिनि थाखैनो जोङो। दंफां लाइफां दाननायफोरखौ होबथानांगोन आरो बेबायदिनो जोङो। गावनो गाव बेबायदिनो दंफां लाइफांफोरखौ। गायनांगोन बेबायदिनो मोजाङै गायनानै जोथोन लानांगोन बेबायदि नो। फेदेरनांगोन जोङो बेबायदिनो दंफां लाइफां थायोबासो जोङो बेबायदिनो। सायहाफोरबो मोनो बेबायदिनो जिरायनोबो मोनो। आरो दंफां लाइफां गैयाबा लांदां जायगाबा दा गरम बोथोर सम जाबाय दैज्लां सम जाबाय बेफोरबायदियावहाय जोङो गरमजों आइखांबाय खां बेबायदिनोव माहा थागोन माहा मागोन बे बेफोरबायदि जायो। बिनि थाखैनो जोंनि थाखाय दंफां लाइफां गायनाया आरो जोथोन लानाया जोबोर गोनां बिनि थाखैनो जोङो दंफां लाइफां बिफांफोरखौ गायनांगौ जोथोन लानांगौ। अब्लासो नाथाय जोङो गोबां बेबायदिनो। मानसिफोरा दंफां लाइफांफोरखौ बेबायदिनो। बेफार फालांगिनि थाखाय फाननायनि थाखाय बेबायदिनो फेदेरो दानो। आरो दानस्राङो बेफोराव गोबां लांदां जायो आरो। जोङो दोननायनि थाखायबो बेबायदिनो गायनानै लानांगौ। जोंनि आबहावा खौ बेबायदिनो मोजां खालामनो थाखाय जोङो दंफां लाइफांफोर खौ गायनांगौ।
औ
आरो बेफोरबायदि दंफां लाइफां गायोबासो जोंनि आबहावा फ्राबो मोजां जागोन आरो जोङो दा बे दंफां लाइफां दानफाय फायनायनि थाखायनो गोबां जोंनि वाफोरखौ गुबुंले नुनो मोनो। अब्ला नोंथां टाइमाबो जासिगोन दिनै जोङो आबहावानि सोमोन्दै साव सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ नोंथाङा आंनो जोबोर मोजाङै फोरमायनो हाबाय। ओ बेफोरबायदि उन समफोराव नोंथाङा आं जा मोन्थिनो लुुबैयो बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो फोरोंमायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय।
औ औ गोजोनथोंसै नोंथां औ।